हेल' नोंथां औव नोंथां खोनादों नोंथां। औव नोंथा आं नोंथांखौ कल हरनाय जाहोन आनो जादों नों नोंथाङा फ्रि दंबा नोंथां। औव नोंथां होमबा आं मोनसे आयदानि सायाव
औव दे बुं नोंथां।
औव औव नोंथां नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा जों बर' हारिनि दोरोङारि जानाय लोंनाय जों गोदो माबायदि जायोमोन? आरो आथिखालावबो बेफोरबायदि जानायखौ जोङो माबोरै बानायना जानो हायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औव नोंथां बुंजागोन माने बर' हारिनि दोरोङारि ओ जानाय लोंनाय होनदोंमोनना नोंथां।
औव नोंगौ नोंथां नांगौ।
औव ब बर'नि दोरोङारि जानाय लोंनाय होनोब्लाथाय माने ओ बर'नि ओंख्रि आ ना बेदर
औव नोंगौ नोंथां नोंगौ।
औव औव जौ सेर ओ जेनेबा जौ सेरेब बेफोरबोथ' जोंनिया लोंनायाव गोग्लैयो नंङा होमबा नोंथां औव ओमफ्राय
जेनेबा ओंखामाथ' जोंनि जेनेबा बर' बा जों बर' माहारि हारिनि माने गुबै आदार नंङा होमबा। जों बर' हारिया औव गासै सुबुंआनो जेनेबा ओंखाम जायो। माने गुबुन हारिफोरा ओंखाम जायाबो जानो हायो नाथाय जोंनि बर' हारिया गासिबो ओंखाम जायो आरो नोंथां औव बे ओंखजों लोगोसे जोंना बायदिसिना ओंख्रि संना जायो जेरै जेरै अनदला ला नारजि
नंगौ।
मैथा ओंख्रि औवा मेवाय स सबाय सामु
नंगौ।
सबाय दाव हांसो खुमब्रा बेफोरबायदि आरो मैगं ओ जेनेबा हाग्रानि मै
नंगौ नोंथां नंगौ।
उम जेनेबा नेरसोन आ माना मुना
नंगौ नंगौ अ औव
दङ जोंनाव हाग्रानिबो बाग्रानि मैगं ओमफाय थिग बेबायदिनो आरो बेदरफोर बुङोबाथ' जोंनिया अमा बेदर नंङा होनोमबानोंथां।
औव नोंगौ नोंथां नोंगौ।
आ अनदला खारै जेनेबा अनला खारैया जोंनि दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै आं अनला हारिनि सायाव एसे बुंनो सानदों आरो ना अनदला हारिखौ माबोरैहाय बानायनाय जायो, बिनि सायाव एसे बुंनो सानदों आरो जेनेबा अनला खारैखौ जों गिबियाव अनला खारै संनो थाखाय जोंनो अन गुन्दै
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
औ अन गुन्दैखौ जों माइरंनिफ्राय ओ बानायनाय जायो। औ गिबियाव जों माइरंखौ सुनानै सोमनानै ओ देग्लिनानै लानांगौ जों जेनेबा अन गुन्दै खालामनानै। बे गुन्दैखौ जों जेने बा आगोलावथ' जों ओ उवाल गाहेनफोराव नुदोंमोन देग्लिनाय दा- दा थिखालाव ग्रेन्डार मेसिन ओंखारदो बे ग्रेन्डार मेसिनफोराव उननानै माने अ अन गुन्दै खालामो आरो नोंथां थिग दा अन गुन्दै अनलाखौ संनो थाखाय जोंबा दाउजों सङगोन जेनेब बा दावजों संनो थाखाय ओ दाउ बेदरखौ गिबियाव जों ओ एवफ्रामनांग्रोगोन। थाव औ थाव सं ख्रै बानलु हादलि ओ बेफोरखौ होनानै जों गिबियाव ओ ना दाउ बेदरखौ ओ एवफ्रामनानै एवफ्रामनाया जायोब्लाथाय दै होनानै बे अन अ अन गुन्दै देनायखौ बे दैयाव गलायनानै ओ जेनेबा हो-होयो। होनायनि उनाव दसे उनाव जेनेबा जों खारै संनोबा अनलाखौ जेनेबा खारै संनोबा खारैखौ होनो हायो आरो जेनेबा। बे खारैखौ होबाय होनानै उनाव दसे गोबाव दोननानै जेनेबा ओ मोनहां मोनहां जायोबा बे मा होनोमोन खासि थाराना मा होनोमोन बे जोंना औ बे खासि थाराखौ जेनेबा उनावहाय होना होनो हायोआरो जेनेबा एसे मोदोमफ्रु होनो औ बे थिग बेखौ होखांनायनि उनावनो जोंनिया ओंख्रिया मोनबाय। मोना बे बेनो आरो जेनेबा ओमफ्राय अनदला खारिखौ जों जोंनि बा हाबा जेनेबा जुलि बे- बे जेनेबा बा ओ अ' जुलि जानायाव जोंनिया मोनसे नेमखान्थि दङ जेनेबा हाथा खुरनाय। बर'नि हाबा जेनेबा हाथा खुरफसे जेनेबा खायफासे गामियाव बा जोंनि गामियाव दा हाथा खुराबाथाय जोंनिया माने ओ जों ओ बे हिनजाव गोदान हौवा गोदान जेनेबा ज'मा उन्दुनो मोनाआरो नोंथां। बेखायनो दा बे हाथा खुराबाथाय हा सुनि होनना बुङो जोंनाव बे हाथासुनियाव बे अन्ला खारै ओंख्रिखौ जोंनिया बाहाय ओ संथारनांगौ जायोआरो नोंथां बेयावबा हाथा ओ हाबा हाथासुनिनि थाखाय हाथा खुरनायाव गिबियाव खैनाया गावनो अनलाखौ देनांगौ। जेनेबा अनखौ अनखौ देनानै खैनाया अनला हारिखौ संनांगौ बे अलाहारियाव जेनेबा दाउ ओ दाउजों सङो दाउ आथिं होनानै। ओ दाव आइथिंखो गोलाव गोलावै गोदायालासेनो जेनेबा फिन्दानिफ्राय दानस'नानै
नंगौ।
ओ होनाय थोंनै होना होयो आरो जेनेबा थोंब्रै होना होयो औ बेखौ संनानै उनावहाय बा हौवा गोदानमोनखौ फज'नानै सिथ्लायाव आरो हौवा गोदानजों लोगोसे बिनि बिसिगि ना मा होनो मिता ओमफाय लोगोसे गामिनि सानैसो मानसिखौ सिथ्लाव फज'नानै बे खैना गोदाना बिसोरखौ मान होखा मान खालामग्रोनानै जेनेबा खुलुमग्रोनानै ओ बिसोरनो आखाइफोरखौ सुुना होनानै ओंखामखौ बिसोरनो ओ ओ हायनानै होनाय जायो आरो खुरनानै होनाय जायो। औ बे समाव बे दाव आथिं थोंनै लाखिनायखौ गामिनि बे ओ हौवा गोदाननि फंबाय जानाय बा लोगोफोरा बिसोरनि थोरसियाव होनाय लोगो लोगोनो सिख'ना लाना खारनाय नेम दोङो आरो थां जोंनियाव। थिग बेबायदिनो जोंनि ओ हाबाजोंबो अनला अनला खारैया जेनेबा सोमोन्दो दङ' आरो नोंथां। आरो बिनि उनाव आं दा नार्जि। नार्जिनि सोमोन्दैबो एसे बुंनो सानबावदो आरो नोंथां औ। जेनेबा नारजिखौ बोरैहाय बानायो गिबियाव बेखौथ' जों सावरायग्रोनांगोन नोंथां। औ नारजि नारजिखौ खालामनो थाखाय जोंनो फाथो बिफां नांगो जेनेबा फा थो फोग्रोनांगोन नोंथाङा फाथो आबाद। औ फाथो बिफांनिफ्रायसो जोङो फाथो बिलाइखो खानानै ओ सान्दुंङाव फोराननानै एसे गोरान खालामनांगोन आरो नोंथां। औ गोरान खालामनानै बेखौ जोङो ओ बस्थाफोराव बा मना फोराव मायावबा मोनसे सोनानै दोननांगो आरो जेनेबा नांगौ समाव बाहायनो हानाय रखम थिक बे जेब्ला मालाबाफोर जेनेबा बा जोंनिया ओ नारजि मेगङाबो बिदिनो थिक्स सोमोन्दो दं आरो जोंनियाव जेनेबा जोंनि बर' समाजजों। ओ जोंनि बर' समाजाव जेनेबा सारादु सोरबा मानसि थैयोबा सारादु खुङो नालाय ओ जोंना बर' बर' गामिफ्राव बहुद गामियावनो बे सारादुआव तारमाने नारजि ओंख्रि संनानै होनायखौ जों नुनो मोनो आरो नारजिजों अमा औ बेफोरबायदि बे समाव जेनेबा नारजिखौथ' जों ओ गोरान खालामबाय। नारजि संनाय संनाया बिदिनोहाय जेनेबा गिबियाव जों नारजिखौ दैयाव एसे होनानै दैयाव दै एसे होनानै नारजि होबाय
आमफाय खारै होनानै एसे नारजि खौ मुरायग्रोनांगौ जेनेबा एसे रब होग्रोनांगौ। औ रब होनायनि उनाव जेनेबा अमा बेदरसो संगोन नालाय अमा बेदरखौबो थिग बेबायदिनो ओ एवफ्रामनांगौ थाव संख्रि बानलु ओ हालदै होनानै जेनेबा एवफ्रामबाय एवफ्रामनानै तामाने थिग बेबायदिनो नारजि गुरुंङाव मरायनायखौ बेयाव होनानै दै होनानै ओ नारजिखौ संनाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ नोथां नंगौ।
औ दा नारजि बा अनला खारै बायदिसिना ओरै संनायाव तामाने जोंनिया मेन खारै खारैनि जेनेबा बर'आ मेन खारै जायो आरो नोंथां।
नंगौ नोथां नांगौ।
औ खारै दा बर'नि ओ जानाय लोंनाय बा बर' हारिनि बेव खारैया मेन रखम जानानै दोङो आरो मेन गाहाय आरो जेनेबा खारै औ गोबां ओंख्रैयावनो जेनेबा सबाइ खारै। बेफोराव खारैखोनो बाहायनाय जायो खारै होनना बुङोबा जोंनिया खारैखौ माबोरै बाहायो ओ बानायो बेनि सोमोन्दैबो एसे बुंबावनोसै नोमा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ।
खारैखौ बानायनो थाखाय जोंनिया गिबियाव थालिर थालिर बिफां नांगोन नङाबा थालिरनि मादा बिनिफ्राय जों खारै बारनाय जायो आरो दानि जुगाव जों ओइ बेसर आ बेस
ओ बेस'
बेसर बिफां जेनेबा फुखन्दा बे साब माबानि ओमफ्रायबो जोङो जिगाबनिफ्रायबो बेसरनि जिगाबनिफ्रायबो बानायनायखौ नुनो मोनदों आरो आथिखालाव औ थालिरखौ जों जिरनानै गोरान खालामनो थालिर बिफांखौ जिरनानै बा थालिर मादाखौ दानख'नानै ओ फोराननांगौ औ फोराननानै गोरान जायोब्ला जों बेखौ सावो ओ सावनानै औ बिनि हांगारखौ गुन्दैखौ जेनेबा सालियो सालिनानै जों उनावहाय बे ओ हांगार गुन्दैनिफ्रायनो जेनेबा न'आव लाबोनानै सुदुफोराव बा माबबा दोननानै जेनेबा दै होनानै बे खारैखौ सरनाय जायो आरो नोंथां औ बिदिनो खारै जायो नोंथाङा एसे बुंगोन नामा बे एसेबो दे आं जेन नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन दे बर'नि बे दोरोङारि जानाय लोंनायनिफ्राय दे एसे फोरमायनो हागोन
दा आं दरंहाय जानाय होनबाथ' जोंना नारजिजों अमाखौ ना
औ
मोननायां फाथो फाथो खोनानो हाया आरो नोंथां जेबा
औ औ नंगौंगौ औ औ औ औ औ उम
दा बेखौ जों सानदुंङाव फोराननाय
ओम
बेयाव सानाय बिलाइसि एवनायफोर बायदिखायना बेखौ जोङो बासिनानै गारनानै
ओ उनाव
औ
खांनाय बफ्राय एवनो दोननाय अमा बेदरखौ जोङो लानानै मखौ होनानै जोङो थाव संखै होनानै जों बेबायदि संनाय जायो आरो नोंथां औ नोंथां बेफोरबायदि रोङो जानाय जायो आरो नोंथां अमा बेदर जोंजादों नजि औ होमब्ला नंथांआ टाइमाव अबावहाय नोंथां
औ जायमाथ' जादों र' जानाया एसे बुंबावजागोन नामा नोंथां जेनेबा जौ जौखौ माबोरैहाय बानायो आं एसो बुंनासै नामा नोंथां
ओव नोंथां ओव
औ जौखौ जों जेनेबा न'आवनो जों बर' आइजोफोरा बानायनाय जायो आरो नोंथां माने ओ माइरंखौ गिबियाव ओ सुनानै सोमनानै
औ नांगौ नोंथानांगौ
औ सोमनानै बेखौ जों जेनेबा ओ सोमना सुनानै सोमनानै जों जेनेबा एमाव बानायनाय जायो ओ देग्लिनानै अन गुन्दै खालामनानै।